औ खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि नोंथांसिम
अ नोंनिसिमबो आंनि ओफ्राय फुंबिलिनि गोजोननाय हामलायबाय
आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जाबाय
दे बुंलाय होनदो जागोन जागोन जागोन
आङो नोंथां गय आबादनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
अ मोजां मोजां मोजां मोजां सानदों नोंथाङा
औ दे। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गय आबादनि सायाव एसे बुंदो नोंथांमोननि एरियायाव गय जायोना जाया आरो जायोबा बेसेबां जायो? आरो गय जानाय ओनसोल नोंथाङा मिथिगौ नामा बेखौ एसे बुंनो हादों।
अ आं बुंनोसै दानिया होमबा ओ गय माने जोंनियाबो एसे साहा होनो होनजायो मानोना जोङो हमना ला ओ जोंबो साहास ओनसोलावनो नोङो हाजोआ जोंनिफ्राय बारा गोजानाव नङा हाजोआ हमना ला जोंनिफ्राय सल्लिस कल' बैज कि'मिटारस जागोन। जायोबा खिन्थु थिग बिदिनो साननो थांबाबो जोंनि जोंनि हिं हाया गोजौ नङा बारा गोथौआनो।
औ।
आ बेंखिं बारा गोथौ नङा गोजौ नङा मानो नावमान थांबावोबा जोंनिफ्राय हमना ला गु किल'मिटारसो थाङोबा जोंहाय माने गय बागानफोरखौ गोबां नुनो मोनो आरो आरो आरो दानिया गोबाङानो गय आबादखौ गोबाङैनो नोजोर होनाय जाबाय। आरो गय आबादखौ माने गोबाङानो ओ खालामग्रा जाबाय ओमफफ्राय जोंनिसिमबो एसे एनै नुनो मोनदों दानिया। न'नि न'नि न'नि बिथिथाफोराव एबा गावबा गाव जायगाफोराव औ गायनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे दानिया खिसुमाना गयनि दि माने गोबां जान हमदों हमना ला आगोलथ' किल' जानो फानामोन बेखौ। गयखौ गिल जानो फानामोन दानिया गोबाङानो बेबोिल किल'जन फानग्रा जाबाय माने सुनानै फानो आरो। सेरसे सेरनै बिदि सुयोमोन ओ बिदि सेरसे सेरनै सुनायनि सुनायखौ नुनो मोनोबा बिदियावथ' बिदियावथ' बिदि नुनो मोनो जे गयनि माबाया भेलुआ गोबां बारायदों होनना नुनो मोनो आरो अ अ। बेनो आरो लोगोसे ओ गयनि फुलिफोरखौबो आं नुनो मोनो ओ फांसेयावनो हमना ला ओ सेजौ बाजि सेजौ एओरै गाहाम लायो आरो। बारा देरिफोरावनो आरोल आगोल नुनो मोनोमोन जोंफोरनि जायगाफोराव गोजौ गोजौसो नाङोमोन गोबां गोजौ मोनहैनासो गआ थायोमोन आरो। नाथाय दानिया नुनो मोनो गोबां गाहाय गाहायावनो। मानोना गसंनानैनो गसंनानैनो खानो हानाय माने गयखौ। बिदि नुनो मोनो आरो बेफोरनो उ आरो गोबां मुलाम्फा जायो होनना मिथियो जे हना ला बिगासे गायनो हाबाथ' नै नै लाख सेजौ से लाख बिदि नुनो मोनो आरो फाननो हायोबा बोसोरसेयाव। बिदिनो आरो नोंथाङा बिदि सायाव मोन बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां आङो आं बुंनोसै। जोंनि जोंनि ओनसोला नोंथां गयनि थाखाय एसेबां साबजाथाव नङा आरो जोंनिया गोबां गोथौ जायगायाव दोङो आरो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव जोङो बे गयनि आबाद बाद एबा गयनि खेथिखौ मावनाय जों नुनो मोना नाथाय नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि साहा ओनसोलाव जोङो गोबां नुनो मोनो आरो बे गयनि आबादखौ गोबां मानसि गोबां मानसियानो माने दानिया माइनि आबाद खौ दोनथ'नानै गयनि फुलि जोलै जावैनानै गयखौ गायनायखौ जोंङो बांसिनै नुनो मोननाय जादों। नोंथांङा बुंनाय बायदि गयनि भेलुआ गोबां बारायदों होननाय बायदि? औ नंगौ नोंथां बे गयनि भेलुआ गोबां बारायनायखायनो जानो हागौ बिसोरो। गोबां बिगानि हायाव जोंङो गयनि फुलि गायनाय एबा गय फिथाइ थाइहोनायखौबो नुबाय नाथाय नाथायबा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि आबाद खौ जोंङो नुवा अब्लाबो जों मिथिगौ हाजो एरियानि सेर सेर बेबायदि गय बिफांङा बांसिनै जायो होननानै मिथियो। आरो बे गय नंगौ नोंथां गोबां सानि सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ होदों होननानै जोंङो मिथियो आरो खोनायो। नंङाबाथ' बे जिखिनि माइनि माइ गायग्रा फोथार बेखौ फबनानै बेखौ माइ गायालासिनो गयनि आबादखौ मावनाया जोबोर साननो लागा बाथ्रा आरो। जुदि लाब जायामोनबा आं आं मिथिनायाव गोबां लाब जायो आरो थेवब्लाबो जोंङो जोंनि ओनसोलाव ओं जा नाखि निजेनि बस्त निजे न' लुना थानाय ओनसोल न' लुना थानाय जायगा बेवहाय एसे एनै गय फुलि गायनायखौ नुयो। आरो थाइ दोङोबो गैया नंङा दोंङो खिन्थु। ओरैहाय जोंना गोबां बिगा बिगा बिदि बागान सिस्टेमै गैया आरो। आरो बुंनो थांङोब्ला जोंनियाव दा साहा ओनसोलाव जोंनिफ्राय साहा ओनसोलाव। जाखिनि गय जायो। जोंनियाव बेेहाय बेबायदि जानायखौ नुनो मोना जानो हागौ बेनि थाखायनो मानसि फोरा बे गयनि आबादखौ जोंनियाव ओरै गोबांङानो मावा आरो। आरो जोंनि बे ओनसोलनि बे साहाथिंजाय गयनि आबादखौ आबादखौ गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनो।
नुनो मोनो।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय आवगायाव बे गयनि बेफार होनायखौबो जोंङो। आवगायाव गोबां गुबुन मानसिखौसो लानाय नुयोमोन। नाथायबा बे जुगाव जोंनि बे जोंनि हारिनि मानसिखौनो। बे गयनि बेफार होनायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो बे गयनि बेफार होनायावबो खोनानो मोनदों आं गोबां लाब जायो आरो नोंथां औ मुलाम्फा जायो। बे मुलाम्फाखौ आवगायाव जोंखौ गुबुन। माने थगाय थसि गोबांङानो लस खालामना लादों आरो थगाय थसि लाबजादों गुबुनजों। गुबुन गुबुन हारिजों नाथायबा बे बे समाव जोंङो गावनि हारिखौ गयनि बेफार हमनानै गावनि बिदा फंबाइनि गेजेरावनो गय' बायलायनायखौ जों नुनो मोनो। ओं दा दासान्दि जोंङो गयखौ उजन सिस्टेमाव बुंनो थांङोब्ला सुत्तुर। सतुर सातिथाखा एबा स्निजि द'जि किल' सोलिगासिनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि एरियायाव बेसे। आंथ' मिथिला बेखिनिया औ बाजारा दासान्दि बेसेबां सोलिदों आरो।
अ अ जोंनियावबो बिदिनो एखे आरो हमना ला ओरैबायदि बाथ्रा जे फांसेयावनो बोस सोरयाव लायनो एसां फिथाइ जायाबाबो। ओ नावमान जाबाबो हमना ला फांसेयावनो बोसोरसेयाव सेे रोजा गाहाम मोनोनो। साननानै होमबानिया साहा ओनसोलाव सा-सासे मानसिनयावनो जौसे नैजौ बिदि थायो। से रोजा गाहाम मोनोबा फांसेयाव ओमबानिया जौसेयाव बेस सां मोनहैगोन बियो से लाक अ आरामसे बिनिनो बाराबो जानानै उम बिनिनो बार राबो जाना हानाय लोगोसे नैजौ नैजौ फांसोबाथ' नै लाख बिदिनो। साननो हायो आरो। उम बिदिनो अ आरो लोगोसे आगोल आगोल दंफांफोरा गोजौ गोजौखाय बारा बेफोरखौ नारसिननो हायोमोन नाथाय दानिया दंफांफोरा गाहाय गाहाय जाया-जाया जाबाय नङा होमबा नोंथां गाहाय गाहायावनो थायो बिखायनो ओ बारा गोजौबो जाया बेखायनो बाराबो बारान बाराबो बारा बाराद्राय माने नारसिननो हाला लोगोसे दंफां गय दंफांफोरखौ बायनायखोन बायनायखो नुनो मोना आरो ओ दानि जुगाव
औ नंगौ नोंथां ओ आ जोंनि ओनसोलावबो बे सा ओ सोलनि गयनि जोलैखौ लाबोनानै गायनायखौ जों दा गोबां नुदोंसै मानो होनोब्ला ओ ओजों साइडनि गया ओ माने ओ एसे ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि गाहाय थोरोबावनो थायो आरो एसेबां गोजौ थोरोबाव थाया नाथाय जोंनि साइडनि गयफोरा नोंथां जोबोद गोजौ गोजौवावसो थायोना नाथायबा ओ ओजों साइडनि गया एसे गाहाय थोरोबावनो थायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ
आना बेनिखायनो जोंनि जोंनि ओनसोलनि मानसि फोराबो दाना ओजों साइडनि जोलैखौ लायनायखौ गोबां नु नुदोंसै आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि
ओ जोंनियावबो बि दिनो जोंनियावबो बिदिनो नोंथां ओ सेम आरो लोगोसे आरो शिलंफोरनिबो माने जोलैखौ आं नुनो मोनो
औ
मोनसे मोननै आरो लोगोसे ओरैबायदि आगोल जोंनिया फबना दोनोमोन एबा दैयाव सो सोमना दोनोमोन
औ
बिदि बिदिखौ नुनो मोनला गयफोरखो मानोना आगोल मि थियामोन मानसिफोरा जे मा बार' माहे जे गया थायो होनना सानामोन तामाने बेखायनो बिसोरो बे ए आदब खायदाखो बाहायोमोन जे फबनानै दोनोबा ओइ दंफाङाव फिथाइ गैयि टाइमाव जों मोनजागोन जेनेबा दाबायदि दैज्लां बोथोराव बारा थायाना बिबार होबो होगासिनो दा बे टाइमाव मोनजा मोनजागोन फबनायखो एबा सोमनायखो मोनजागोन बिदि होनना फबना दोनोमोन नाथाय दानिया इसे सोलायबाय बिगियाननि मुगाजों गयफोरा माने बोसोरफ्रोम बोसोरफ्रोम माहा एकदम रिटार्न नांबायानो थायो गिदिं गिदिं
ओ बे जा दानिया बोसोरफ्रोमबो नाङो न' नोंथां गया
अ नंगो नंगो नाङो नाङो नाङो
आरो बिदि नांनायनि थाखायनो फबनाय आरो सोमनाय दैयाव सोमना दोननायफोरखो बारा नुनो मोनला आरो लोगो से बिदि-बिदि सोमनाय बा सोमनाय बा फबनाय गय खौ जायोबा इसे खहाबो जायो होनना दानि मानसिफोरा इसे मिथिनो मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां औ
लोगोसे बियो सेवनाय बादि जाहैया होमबा नोंथां सेवनायनि सेवनाय बायदि जाहैनायनि थाखायनो इसे खहा खालामो होनना आं सानो खिनथु दानिया गोबांखो नुनो मोनो जे फिथाइ थायनायखोनो जेन मोजाङै थानायखोनो जानो-जानो लुगैयो आरो मानसिफोरा बे खोनो नुनो मोनो आं माने नोंथां
औ ओ शिलं एरियानि गयाबो नोंथां दासान्दि जोंनियाव सोलिदो नामा?
माया नोंथां?
शिलं एरियानि
अ नंगौ नंगौ नंगौ गोबाङै गोबाङै जोंनि एरियाव माने प्रभाब गोलैबाय आरो बे बेयो शिलंनिया दानिया माने आरो गोलैबाबो मानोना बिसोरनि बिसोरनि ओनसो ओनसोलाव थायनायाव जेरै जायो जोंनियाव फायना खिन्थु एसे सोलायनो हमो आरो गिदिर गिदिर जानो हमो। फिथाइखौ खिन्थु जोलैयाथ' बिसोरनिनो खिन्थु हाखौ लानानै बिसोर सोलायनाय जायो आरो फिथाइआ
औ औ औ शिलं एरिनि गया एसे फिसा जायो नामा नोंथां औ नोंथां औ दोनजागोन दे नोंथां।
अ दे गोजोनथों नोंथां दे।